औ नोंथां दासो आवास फैदों औ
औ औ जों दायो माइ गायनाय आरो फोनायनि सायाव जों राय्लायगोन बे टपिक खौ लानायनि कारनानो जाबाय जोङो जेब्ला नायो ओ थांनाय आ-आवगाय बोसोरफोराव ओम माइखौ जोङो गायोमोन आरो सरासनस्रायै आबाद नि थाखाय जोङो माइ गायोमोन गायनायनि सिगां जोङो खोथिया फोयोमोन आलि दानो एवो बेफोरबायदि खालामोमोन आरो नाथाय दायो जोंनि एरियायाव जों नुनो मोनबाय ओम गायनायखौ नागार नानै खोथिया फो खोथियाखौ जेरै फैयो बेबायदि फोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो माइफोरखौ बेयावहाय बेखौ टपिक हिसाबै लानानै फैनाय जाबाय आरो बिनि गुबै कारनफोरखौ जों एसे रायज्लायनो होननानै आरो। जेनेबा जोङो सिगाङाव नुयोमोन जेब्ला माइ गायनो सासे आबादारिया आबाद खालामनो थाखाय थाम थिम जायो अब्ला बोथोर संनाय लोगो लोगो ओ हालिव जेनो खारायो खोथिया फोयो खोथिया फोखांनायनि उनाव बर' खालामो ओ बर' खालामनायनि उनाव गायोमोन आरो आलि हरि खोनानानै मानानै दा बेसांखिनि खालामनो थांनायाव खोथिया फुनो गोनां जायो खोथिया फुनो थांनानै खोथिया फुखांनायनि उनाव आरो गायनो गोनां जायो बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा गोबां खरस जायोमोन आरो
औ
न'खावथ' जोंहा खरस जाखायोनोसिन खरस जानायजों लोगोसे बिथिं खोथिया फुनायावबो खरस जायो खोथिया गायनायावबो खरस जायो गोबां खरस जायोमोन आरो खिन्थु दायो जों नुनो मोनबाय आरो बिनि याव गोबां मानसिबो नांगौ जायोमोन आरो गायनायनि थाखाय। गायनायाव गोबां मानसि नांगौ जायो आरो खोथिया फुनायाव गोबां मानसि नांगौ जायो नाथाय दायो बेखौ गारनानै दायो मानसिफोरा बे खोथिया बायदि फोनायथिं आवगायबोदों आरो जायनि थाखाय सासे आबादारिया खोथिया फुनायाव जि थां जानो गोनां जि खरस बेबो सेभ जाबाय गायनायाव जि खरस बेबो सेभ जाबाय। बेजों लोगोसे गायनो थाखाय जेसांखिनि मानसि नांगौ जायोमोन। बे मानसिफोरखौबो नांला आरो दायो ओमफ्राय प्रडाक्थिं नायोब्ला ब्ला गायनायाव जेसेांखिनि प्रडाक्ट मोनो आबादारिफोरदों रायज्लायनानै मिथिनो मोनदों जे फोनायावबो सेम एखे बिबांनि प्रडाक्टखौनो मोननाय जायो होननानै आरो दा ओ दा बिखौ नायोब्ला ओ गायनायनिख्रुइ होनायखो बेटारसिन नुहुरदों आरो दायो आबादारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा नायोब्लाबो खरसफोरखौ नायोब्लाबो होनायखौ बेटार होननानै आं सानदों आरो दा नोंथाङा बिनि बागै मा बुङो
नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुं बुंलांबाय गायनायनिख्रुइ फोनाया बेटारसो होनदोंमोन नामा
औ औ।
औ औ आंबो बिदिनो सानो जिबायदि बेबायदि गायनायावथ' गोबां बेबायदि बांसिन खरसा थांनाय बायदि दि मोनो आरो थाङोबो औ नाथाय होनायाव खरसा खम थाङो नाथाय जिबायदि मोननांगौ बिदिबायदि एबा जिबायदि जों मोनो बुस्थु बेयो सेमानो औ नंगौ बेबायदि गा गायनायनिफ्राय फोनाया बेटारसिन आरो जोङो बुंनो थाङोबा बेबायदि नोंथाङा जिबायदि बुंलांखादों। गायनायनिख्रुइ फोनाया बेटारसिन दानि आरो आङो सानोदि बेसेबां हायो ओ फोनाया मोजां आंनि थाखायबो आरो नों। नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंबावनो गोनांदोंबा बुंनो हागोन दे
औ दायो जोंथ' बेसेबांखिनि जेसांखिनि खालामदों दायो आबादारिफोरा गाव गोसो गोसो जानानैनो खालामदों आरो खिन्थु जेब्ला बेखौ साइन्टिफिक मेथडदों खालामगोन अब्ला बांसिन बेटारसिन जागोन होननानै आं सानो आरो जेब्ला बाङायबाबो मेग मेडिसिनफोरखौथ' जों होनो नांगोन बेसां बेसां आं बे बिगासे हायाव जेसेबांखिनि माइ जोङो फोब्ला मोजांसिन जायो बेखौ जों साइन्टिफिकेलि प्रुभ खालामनानै गायबा मोजांसिन जागोन फोबा मोजांसिन जागोन आरो बिगासे हायाव जेसेबांखिनि मेडिसिन होनांगौ होब्ला मोजां जागोन बेखो जोङो साइन्टिफिकेलि जोङो मोजांहै एगजामिन खालामनानै प्रुभ खालामनानै गायोबा बेटारसिन जागोन होननानै आं सानो आरो ओमफ्राय आरो बेराफारसेथिं जाहा फोनायाव गायनायाव जेनेबा हमनानै ला दस बिघा गायोब्ला नोङो साननै सानथाम लानोबो हागौ मानसिखौ नायनानै आरो खिन्थु खोनाय बेखौ नायोब्ला सानै साथामजोंनो बेखो सानसेयावनो फोजोबनो हानाय बेबायदि टाइमाबबो सेभ जायो आरो बेबायदि टाइम सेब जायो आरो बिथिं दैनिफोरबो एसेबां सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बेसांखिनिखौ नुहुरदों आरो दायो मोनसे उम दे बुंलाय
दे नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय बिदि गायनायनिफ्राय फोनाया मोजांसिन औ नंगौ जोङो बुंनो थाङोबा बिदि
जोङो बुंनो थाङोबा जेरै जों मिथियोदि गायनायावथ' गोबां खरसा बारा थाङो जेरै जोङो गायनो थाखाय जोङो गायनो थाखाय जोङो मानसि नांगौ आरो लोगोसे गोबां मानसि नांगौ जायो आरो लोगो जों मिथियोदि बेबादि गायनायाव जेब्ला जों दस बिघा गाहाम जों गायो अब्ला बिराद समाय एबा टाइम बेबायदि कनजउम खालामो नाथाय जेब्ला जोङो फो जोङो फोनो थाङो अब्ला जोङो बेबायदि दस बिगा गाहाम हाबाबो जोङो फोनायाव खम टाइमावनो जोङो कमप्लिट खालामनो हायो आरो खम टाइमावनो जों फोनो हायो आरो जों मिथिबावो औ आरो जों मिथिबावोदि बेबायदि फोनायाव मानसि खमावनो जायो नाथाय गायनायाव गोबां बेबायदि मानसि सिफोर नांगौ जायो
बेनो बेनोसै आरो औ बै गायनायाव जेसां खिनि एवनाङो फोनायावबो इसबांखिनिखौ एवनांगोन आरो इसांखिनि किन्तु जोंहा खोथिया बे गायनायावबा खोथिया फोनायानै जोंहा मास मोनसे नेनो गोनां जायो बे मास मोनसे नेनायाव माब्लाबा बोथोर फ्रा सान्दुं गोसा जाहैलाय लाङो दै मोननि जाहैलाय लाङो आरो खोथिया फोर देरग'हैलाय लाङो बिथिं गायग'नो हाया जायो माबलाबा दै मोजां जाफुनाय टाइमाव आरो खोथियानो जागो हैया बेबायदि जायो आरो बेखायनो फोनायाब्ला बोथोरखौ नायनानै सप्तासेयावनो जुदि अखा हैनानै बोथोर मोजां जादोंब्ला बे समायावनो ख माबााख माइ माइलिखौ सोमब्रबनानै माने खोब्रबनो हानाय बेबायदि सुबिदा जायो आरो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बे फोनायनि बेलायाव आरो बेवहाय जोङो दा बेबायदि हिसाबै जोङो गासिबो बेखौनो बजबलांगोनखौ बायदि नुदों आरो मानो होनना बुङोब्ला सिगां बोसोरफ्राव मोनसे गामिफोराव सासे सानैल' गायोमोन दायो खिन्थु जोंनि एरियाथिं आरो बेहायखि मोनसे मोननै नंङा खिनथु गामियावनो फ्राय नाइनथि फारसेन नानो बे फोनाय खौ बजबना लादोंसै आरो मानो होननानै बुङोब्ला टाइम सेभ जायो थाखा फैसाबो सेब जायो प्रडाक्टआ सेम मोनो। बेयावहाय मानसिफ्रा बेखौ नुनो मोनहरदों दि गायनायनिस्रुइ गायनायनिख्रुइ फोनायावहाय बांसिन मुलाम्फा दङो होननानै आरो। आरो बेबादियैनो गासैबो बेखौ बोजब ना लाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे मोनसेल' जे जायफ्रा एग्रिकालसारस्ट बिसोरो बिनि सायाव नोजोर होनानै गायनायनि सोलाय फोनायाव माबाददिसिन बेनिफिट जायो आरो माबाददि मेडिसिनफोर होनांगौ मा बादि खालामोब्ला थारसिन जायो बिगासे हायाव बेसेबांखिनि माइ गुथि जायो आरो बेयाव जेसेबांखिनि मेडिसिन नांगौ बेफोरखौ मोजांहै आनजाद नायनानै बिसोरो मोनसे थि खालामनानै होयोब्ला दा मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो आरो।
औ नोंथाङा बुंलांखादों बेबायदि नंगौ बेबायदि गायनायनिफ्राय फोनाया मोजांसिन बेबायदि जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोबा बेबायदि बिदि दाबो बेबायदि गायनायानो गायनायानो दङ बिबायदि फोनायखौ बारा मानसिफ्रा बजब बाङाखै जोङो नुयदि बिदि गामि गंसेयाव जोंनिथिं बुङोबा सासे एबा सानै खम बेबायदि मानसिफोरा बेबायदि खामो आरोना फैयो बेनिखाय आं बांद्राय मिथिबङा थेवबाबो आं बेबांखिनि मिथियो बेसांखौ आं फोरमायनो नाजानोसै सै नंगौ थारैनो जोङो गायनो थांबा जोङो बेबायदि हालेवनांगोन एबा जोङो खोथिया फोनांगोन आरो जों नेसे नेनानै जों फुनांगोन फुनानै आरो जों मानसि लगाय नांगोन गायनायावबो गोबां मानसि नांगौ जायो। जों फारसें बुंनो थाङोब्ला फोनाया मोजांसि
मोजांसिन आरो गायनायाव मोनसे दिडमेरिटसआ जाबावबाय। जेब्ला नोङो गायनो थाखाय थामथिं जाजोब खांबाय गासिबो गायथावना जाबाय हाया अब्ला बे टाइमाव आरो मानसि नागिरना मोनोनि बेबायदि जायो आरो गायनो थाखाय बेबायदि समयसा जानानै फैयो गासैबो गायनो थाखाय खोथि खोथियाबो रेडि जाबाय दुब्लियाबो गायथावना जाबाय खिन्थु गायनो थाखाय मानसि गैया जायो आरो। बेवहाय हारसिंनो न'खरसेयैनो जाहाथ' गायनो गायनो न'खरसे दं हाया जों गामिनि मानसिफोरखौ नांजोबगौ जायो गायनो थाखाय खिन्थु जेब्ला फोनो थाङो अब्ला न'खरसेनि हारसिङैनो बिफा फिसाला बे सानैनै साथामजोंनो बेसेबांखिनि खामानिखौ मावनो हानाय जायो आरो जेब्ला फोनो थाखाय सानो बेनि थाखाय आंनि आंनि नोजोरथिंनिफ्राय बे गायनायनिख्रुइ फोनाया मोजांसिन आरो।
औ।
बेसेबांखिनिखौ नुहुरदों आरो। प्रडाक्ट आआबो जिहेथु एखेयनोखा खिन्थु खरस थासो बारा थाङो गायनायाव होनायाव खम खरस खिन्थु प्रडाक्टआ एक बेवहाय गायनायनिख्रुइ फोनाया मोजांसिन होननानै आं सानो आरो।
औ। होमबा नोंथाङा जेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। थारैनो नंगौ बेबायदि गायनायनिफ्राय फोनाया मोजांसिन आरो जोंहा। बेबायदि समाबो नै जानानै फैबाय होमबा नोंथां नोंथांनि फ्राय जिबायदि आं बाथ्राफोर खोनानो मोनबाय एबा रोङि नलेजफोरखौ आं खोनासंनो मोनबाय। थारैनो जोबोर मोजां आरो नोंथाङाबो आंनिफ्राय फंसे फंनैबाबो खोना। संनोमोनबाय होमबा जोंङो सम औ गोजोनाय मोनबाय होमबा स समाबो जाना फैबाय होमबा जों दोनथ'नोसै ना?
गोजोननाय थाबाय।
औ।
दे।